हेल' औ खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय।
नोंथांजों आङो बैसागोनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनो नागिरदों नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायजागोन ओ बुंलाय बेस ओ बैसागोनि बागै माबायसा सावरायनो लुबैदों?
बैसागो होनोबा बैसागोआथ' आबादारिजों लोब्बा थानाय बर'नि मोनसे गुबै धोरोम नङा होमबा?
औ
बैसागु फोरबोखौ बैसाग दाननि से खालारनिफ्रायनो जों फालिनाय जायोना?
अ अ
औ बै बैसागु फोरबोखौ नोंसिनि जायगायाव माबायदि फालिनाय जायो अननानै फोरमायनो हागोन ना आंनो?
औ औ ओ बैसागोआवथ' अ जों बर'फोरनि बयनिख्रुइ ओ सा मा होनो बेखौ आंगोसिन फोरबो बेखौ जोङो बैसागोनि से खालारनिफ्राय स्नि खालारसिमहालागै फालिनाय जायो ओ गिबियावनो जायो मोसौ बैसागो गिबि खालारनिफ्राय ओ बे मोस औ बैसागोआव जोङो मोसौ उम मोसौजों लोगोसे जिब जुनारफोरखौ थुखैनाय जायो आरौ
ओ बे सान खालि जोङो फुङावनो उथिनानै ओ ए बे मोसौ नो माला गानहो ओ मा होनो इखो माला सुयो। ओ बे मालायाव थायो उम ओ लाव, फान्थाव, हालदै, थाराय ओ बे थारायजों जों माने मोसौखौ दुब्लिसिम होना लांनायाव मोसौखौ बुनानैबो लांनाय जायो। बुनाय माने इदिनो ओ गोस सोआयै बुआ ओ जेन माने ओ नेमनि थाखाय ओ बे आं खोनानो मोनदों जे बे खौ मोसौ बैसागोखौ ओ जेन बे लाव, फान्थाव, हालदै आरिजों ओ उम थुखैनानै फालिनायाव जाहाथे मोसौ मोसाफोरनियाव मोस सौ जोंनि जिब जुनार फिसिनाय जिब जुनारनियाव बेराम दा जाथों बे बोसोर थोरसेयाव होननानै ओ गोदोनि फ्रायनो फालिनाय जायो होनना आं खोनानो मोनदों बेनिफ्राय बिनि ओ नै थि साननिफ्राय जाबाय जोंनि मानसि बैसागु बे नैथि साननि उननि फ्रायनो जोङो ओ जे गाजा गोमजायै बय बो ओ मेथाइ रोजाबनानै न' न' हाबनानै मोस सानानै फालिनाय जायो आरो लोगोसेनो जोङो ओ बाथौ दुमनाय जायो ओ गासिबो दुमाबाबो सोरहाबा सोरहाबा बाथौ गोदान जों जोंथ' बाथौ खुलुमो नालाय ओ जोंनि जाय औ बेहाय बाथौनि बे बेरा थायोना बे बेराखौ गोदानै दुमो आरो सोरहाबा सोरहाबा ओ सिजौ गोदान गायो बिदिनो बयबो ओ माबा ओ ओ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो आरो ओ नोंथांमोननि सिं माबायदि फालिनाय
जोंनिथिंबो एक थारि जोंनावबो बिदिनो एक थारिकाव मोसौ थुखैयो मोसौ थुखै खांनायनि उनाव आरो नैथि खालारावहाय जोंनाबो मन्दिराव हाबो आरो ना मन्दिरावहाबो ओइदिनखालि जोंनाबो मन्दिराव हाबनानै बयखौबो गिदिर उन्दै मान लायो आरो उन्दैफ्रा गिदिरखौ गिदिरफ्रा इदिनो उन्दै गिदिर बयबो मानला स्रांलायो आरो ओमफ्राय बिनिनो नैथि थामथि साननिफ्राय जोंनाबो मोसायो आरो बैसागुआवहाय ज' सेंग्रा सिख्ला आलदा मोसायो ओमफ्राय बोराय बुरै आलदा दा मोसायो जोंनाव सानथामसिम रंजानाय जायो आरो
अ अ अ
बबेबा बोसोराव सानब्रैसिमबो जाहैयो गामिया गिदिर नालाय माने जोबजासिम मोसायो आरो गामिया जोबजासिम
उम उम
ओरैनोथ' स्नि सान स्नि सानसिम मोसानाय जायोना बैसागुआव जोंनावहाय सानथाम सानब्रैसिम दं जानाय जायो आरो ओमफ्राय
औ
बेरम मोसाखांनायनि उनाव बे मोसानानै मोननाय जाखिनि फैसा बेखौहाय खावसे गावबाागाव जेरै बोराय बुरिफ्रा खावसे बिसोरो आलदा मोसा नालाय बिसोर गावबा गाव जायो सेंग्रा फ्राबो सेंग्रा सिख्लाफ्राबो गावबा गाव जायो आरो ओमफ्राय माखासे फैसाखौ जों जानानै गारजोबबाय आरोोना खावसे फैसाखौ जोङो बैसागु मा बिदाय फोरबोनि थाखाय दोननाय जायो
अ
बै बिदाय फोरबोआव जों माखासे मोजां मोजां माबा आयदा लानानै जों बैसागु बिदायखौ फालिनाय जायो आरो उन्दैफोरनि थाखाय मोसानाय कम्पिटिसन होयो। मेथाइ खननाय ओमफ्राय खन्थाइ आवरायनाय मा खाम सिफुं सिफुं दामनो गोरोंफोरनि थाखाय खाम सिफुं खायसे गोसो गुदुं जानानै थायोना बेफोरखौ माने माने सोलोंनो थाखाय माने इफोरखौ खौ जों बाहागो होयो आरो बाहागो लाहैयो आरो
उम उम
बेफोरबायदि माखासे माने आयदा लानानै जों बैसागु बिदायखौ माबायो आर ना फालियो ओमफ्राय
औ
आरो माखासे गेलेनाय लायो जोङो बिदिनो खारनाय बार खारनाय खाबादि दिरुं बोनाय बेफोरबायदि मा-माखासे बुरजा आयदा लानानै माने बैसागु बिदाइखौ फालिहरनाय जायो आरोना
उम उम जोंनिथिंबो नोंथांमोननि बायदिनो फालिनाय जायो बैसागु बैसागु बिदायखौ बिदिनो गेदेर उन्दै गासिनिबो थाखायबो गेलेनाय एबा थुनलाइारि आरो दा खायसे जेरै कुइस कमपिटिसन हरखाब बुंसलिबनाय ओमफ्राय बाथ्रा दानथेलायनाय खन्थाइ आवरायनाय खन्थाइ लिरनाय सावबायारि आखिनाय बिदि उम कमपिटिसन होनानै औ जोंनियावबो फालिनाय जायो ओ लोगोसेनो ओ नोंथाङा बुंदोंमोन दि दानि ओ जानाय लोंनायनि बाथ्रा जि बेहाय जोंनिया अ बैसागोआव गोखा गोखै जानायबो जायो जोंनिथिंजाय जोंनिया बिदिनो औ बैसागु दायाव बयबो गामिनि मानसिफोरा लोगो नांनानै गामिनि बिदिनो हाग्रा बंग्रानिफ्राय दिंखिया मैगं बिदिनो बे गोखा गोखैयाव जाखिनि मैगंफोर होयो बेफोरखौ ज' लोगो नांनानै बुथुमनानै बे खालि ज' संनानै बयबो गामियैनो खनसे ओ रंजानानै बोथिसे ओंखाम जानाय जायो आरो
अ जोंनिथिं बे गोखा गोखा खैजानायखौ एक थारिकावनो खालामजोबनाय जायो आरोोना बांसिनानो
अ
आरो बैसागु मोसानाय समावहाय नोंसिनि जायगायाव माबायदि गाननाय जोमनायजों मोसायो
ओ गाननाय जोमनाय बुङोब्लाथ' जों बर'नि गाननाय जोमनाय दख खना आर'नाइ फालि बेफोरखौ आइजोफोरा गानो आरो हौवाफोरा आर'नाइ गस्ला बे थायोना बेखौ गानो ओमफ्राय गामसा बिसोरबो आर'नाइ बेजों लोगोसे खाम सिफुं लानानै ओ बयबो रंजायो आरो
औ जानि दाथ' गोबां नुयोना ससियेल मेडियाफोरावहाय बक्स बायदिसिना रोखोम दामनानै मोसानाय बेफोरबायदि मोसायोना जोंनि गोदोनि आबै आबौनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय खाहाम सिफुं मुंजोंनो दामनानै मेथाइ खननानै मोसायो नों
औ सिंजि माबाजों दामनानै केसेटजों दामनानै बि मोसानाय जाया जों बेफोरखौ बार बाहाया ओ बिदिनो गामिनि जोंनि गाहाय गोराफोरा दामनो रोंगौ गामियावथ' थाखायो नालाय बयबो सोरबा सासेबाबो रोंनाय बिदिनो खाम सिफुं दामनानै लोगोसेनो जोंनि आइजोफोरा मेथाइ रोजाबो बांसिनानो बिदिनो गाव गावनि माने बिदि बक्स आरि बाहायालासिनो दामनानै रोजाबनानै मोसानाय जायो जोंनियाव औ नोंथांमोननिथिंलाय
जोंनिथिंबो बिबदिनो जोंनावबो बिदिन माखासेफोरबायदि दामनायखौ जोंनावबो बाहाया आरो ना बक्स आरिफोरखौ जोंनावबो गासैबो गाव गावनोनो खाम सिफुं सेरजा ज था खरखा बे खौ लानानैनो जों गाव गावनो मेथाइ खननानै मोसायो आरो जों माने बै बैसागो जायैनि सिगांनो जों सप्तासे सिगांनिफ्रायनो रिहारसल खालामखायो आरो
अ
बिदि रेडि खालामनानैसो मोसायो जोङो
उम उम जोंनिथिंबो बिदिनो जाय जाय माने मोसानो गोसो जोंनिया बांसिनानो माने गामि गंसेयाव । न'खरफोरनिफ्रायबो सासे सासेब्लाबो थांनानै बिदिनो बैसागु रं जानाय समाव बाहागो लाहैयो बेनिफ्राय गामियाव बयनियावबो न'खर न'खर हाबखांनानै ओं
बिदिनो हाबबाथाय बे न'खरनि गेदेर गोलावफोरखौ खुलुमलांबाय । बिदिनो इनिफ्राय गामिनिया जोबखांबाथाय गुबुन गामियावबो थाङो जोंनिया
औ औ गुबुन गामियावबो थाङो जोंनाबो थाङो । नोंसिनि जायगायावहाय बेसेबांसो । माने गामियाहाय जोबोद गिदिरना एसे फिसा आरो ।
जोंनिया गामिया एसेबां गिदिर नङा । आरो फिसाद्रायबो नङा जोंनियाव बिदिनो दोङो नैजि नैजिबानि गेजेराव न'खरफोर दोङो ।
औ जों जोंनावहाय जोबोद गिदिर जोंना गामिया जोंना जौसेनि जौसेयानो जागोन जौसेनि बारासो जागोनदां ।
अ औ ।
दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय दिनै नोंथांजों बैसागोनि सो सोमोन्दै दसे सम सावरायनो मोननानै
औ गोजोननाय थाबाय